औ।
औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय। ओ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो?
ओ नोंथां आंथ' बेबायदिनो ओरैनो जिरनानै दं दा
औ नंगौ नंगौ ओ नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों आरोना नोंथाङा आंजों एसे हेफाजाब होफाबानो जाबाय आरोना जेसेखि हायो एसे हेफाजाब होबानो जाबाय आरोना
ओ नों नोंथाङा नोंथांखौ आं जेसेखि हायो आंनि फारसेनिफ्राय हेफाजाब होनोसै
औ औ नंगौ ओ जोंहा आयदायानो जाहैबाय बोथोर ना जोंहा बोथोरनि सायाव सावरायगोन आरोना औ नंगौ। बोथोरनि सायाव सावरायगोन जोङो ओ जोंहा बोथोर होननानै बुङोब्लाथ जोंहा नै मा होनो दैज्लां बोथोर ओ बिथिं दङ जोंहा गोजां बोथोर दुफां बोथोर मेसें बोथोर बेफोरबायदि आरोना रानस्राव बोथोर बेफोरबायदि आरोना जोंहा ओ गाहायै जोंहा दैज्लां बोथोर दासान्दिथ' दैज्लां बोथ बोथोर सोलिगासिनो नालाय
औ
ओ जोंहा दैज्लां बोथोराव बिराद गरम जायो आरोना गोलोम एकदम औ गरम जायो गोलोमो दा जोंहा बेफोरबायदिनो दैज्लां बोथोरखौबो गरम बोथोर बे बे मोननैजोंनो एखेयानो जायोना? जोंहा मा होनो दैज्लां बोथोर आरो
जोङो बुजिनाय बा फरायनायाव मोननाय लेखा जों ओ ओ दैज्लां जायखौ जोङो दैज्लां बोथोर होननानै बुंनाय जायो बेयावनो बे गरम बोथोरा बेयावनो सरजाबनाय एबा हाबनानै दं आरोना
औ नंगौ नंगौ
औ औ औ औ औ औ
औ ओमफ्राय फारसेथिंहाय जोङो जोंहा गोजां बोथोर ना गोजां बोथोर जोंहा गोजां बोथोरावहाय बिरात गोजांडों आरोना
औ।
जोङो गोबां गुदुं खसाबफोरखौ गाननो गोनां जयो गोजांनायनि जाउनाव। सानदुंफोराव थानो गोनां जायो आरोना।
औ औ गोजाङो नालाय औ।
औ फारसेथिंहाय दङ जोंहा रानस्राव बोथोर। जेराव माने रानस्राव माने रानस्राव जालाङो आरोना
औ औ औ नंगौ। औ ओ बेबादिनो औ अखा हानो नागिर आरोना बे रानस्राव बोथोर समाव औ नंगौ
बिफां लाइफां बिफां लाइफाङाव बिलाइ नुवा जायगाया खरां जायो माने रानलांजोबो आरोना दैफोरा रानलांजोबो बेयो बिफांनि बिलाइफोरा माने थैनाय बायदि जालांजोबो आरोना गोरान गोरान जालांजोबो। ओ जोंहाथ' मा होनो नै दैज्लां बोथोर दा दैज्लां बोथोरावहाय जोंहा माय गायोना गाहाय जोंहा माइ गायो आरोना दैज्लां बोथोरावहाय माइ गायो दा जोंहा औ औ।
औमाने ओ दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गाहायै माइ गायनाय बेखौनो बुजियो आर ना माइ गायनाय अखा हानाय बेफोरखौनो बुजियो औ औ।
अखा हायोब्लाथाय जोंहा दैज्लां बोथोरावनो गाहायौ जोंडो आबाद मावो नालाय जों दैज्लां बोथोरावसो गाहाय माने गासिबो गासिबोआनो माने आबाद मावो होननानै बुङोब्ला जोङो माइ आबादखौनो गासिबो खेतिबा मावफ्रामोन नाथाय जोंहाथ' माने गुबुन आबादखौथ' जोंहा माने गासिबो मावनो नागिरा नालाय। ओ जोङो गाहाय आबाद हिसाबै जों माइ आबाद माइ आबादखौ माने जोंहा गासैबो गासैबोआनो मावफ्रामजोबनायखौ नुनो मोनो आरोना जोंहा माइ आबादखौहाय।
बेबादिनो ओ माने ओ गामियारि सुबुंनि थाखाय बे माइ आबादानो एबा दैज्लां बोथोराव। मावनाय आबादानो गाहाय आरो ना।
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ।
औ ओ फारसेथिं दङ जोंहा मा होनो गोजां बोथोर गोजां बोथोराव। बेहाय जोंहा माने जोबोर गोजाङो आरोना। ओ एकदम मा होनो गुदुं गुदुंथि ओ फारसेथिं जोङो मा होनो लंपेन्ट जुथा बेफोरबायदि गाननानैसो थानो गोनां जायो आरोना। जेकेट। बेफोरबायदिहाय गुदुं सिखौ गाननो गोनां जायो जोंहा गोजांनायखौ होबथानो थाखाय जोबोद गोजाङो आरोना। जोङो बै समावहाय औ ओ ओमफाय गोजां बोथोरावहाय जोंहा गोबां फिथाइफोरबो थायो। जेरैहाय दङ जोंहा मा होनो बैग्रि फिथाइ बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आर ना गोजां बोथोरावहाय थायनायखौ बेफोरखौ। मोनो।
बोथोर जायखौ जोङो। नोंथाङा बोथोरनि बागै सावरायनाय जाबाय आरोना जों दा।
औ औ नंगौ।
दा जोङो जायखौ दैज्लां बोथोर मेसें बोथोर। गोजां बोथोर आरो दुफां बोथोर। बेफोरबायदि आरो ना बोथोरा औ। जायखौ जोङो ओ बिजाबाव फरायनानै मोननाय लेखा रायज्लायबाय। नङा हब्ला औ औ। ओ जों दाथ' दा जोंनि नै दैज्लां दैज दैज्लां एबा गोजां बोथोर जानाय लेखा जों गोजां बोथोर एबा दैज्लां बोथोरखौनो ओ माने राय्लायग्रोनोसै।
औ औ नंगौ।
औ ओ दैज्लां बोथोर एबा दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्ला जोङो दैज्लां बोथोरनि ओ स दैजां बोथोरजों सजाब फानाय जायखौ जोङो गरम बोथोर होननानै बुंनाय जायो औ। गरम बोथोर एबा ओ दैज्लां बोथोराव जोंथ'‌ गाहायै माय आबादखौ जेरावबो नुनो मोनो आरो ना जोंङो। जे जेरावजों दुब्लि फोथार नुनो मोनो बेयावनो जोङो दाबायदि एबा दैज्लां बोथोर समाव माइ आबादखौ नुनो मोननाय जायआनो।
ओ नंगौ नंगौ बेनि अनगायैबो जोंहा गुबुन औ औ गुबुन आबादफोरबो दङबाव जोंहा बेनि अनगायै औ।
औ बेबायाददिनो ओ जिंखा ओ लाव बेबायादि फानिलाव राङालाव बेफोरबायदिनो दैज्लां बोथोराव बेफोर ओ ओ मा होनगोन बेखौ मैगं थाइगंखौबो मावनाय जायो आरो ना। औ। बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव जोङो जोबोर सान्दुं गोसा जायो आरो। ना दैज्लां बोथोराव जायखौ जोङो औ। जायखौ जोङो ओ गरम बोथोर होननानै बुंनाय जायो। जे जेराव जों गरम बोथोर बोथोरब्लाबो ओ गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो नङा होमब्ला। औ जोबोर खस्थ' जाहैयो ओ फारसेजों जोङो जोबोर सान्दुं गोुस्रा जों नो खामानि मावनो गोनां जायो जोबोर गरमनि गेजेराव।
औ नंगौ नंगौ।।
बेबादि ओ माइ गायनाय समाव एबा ओ बेबायदिनो खामानि मावनाय समाव एसेसो अखा हा नदेरबाय एसे ओ गोसोआव थाजिमबा जोङो मोजां मोनहोयो आरो ना। ओ बाय कस्तखौ कम मोनयो आरो औ।
औ नंगौ नंगौ।
ओ फरसेजों जोङो गोजां बोथोराव थांलायनोसै आरो ना।
औ औ नंगौ नंगौ।
गोजां बोथोर होननानै बुंङोब्ला जायखौ जोङो मागो दमासि बेफोरबायदियाव जोबोर गोजो गोजां ओ आरोना औ। जा जेराव जोङो मागो दमासियाव जोङो फिथा सौराय बेबादिनो ओ बेबायादिनो जानाय लोंनाय जोबोर जायो ओ आरोना सुबुंनि गेजेराव। गोरोबलायनाय जेराव जों बेबायदिनो गोजां बोथोराव जोङो जोबोर गोजांनाय जायो जोङो जोबोर सिजोम एबा गानफब जोमफब थायो नङा होमब्ला। बे औ बे गोजां बो थोराव जोबोर रानस्राव स्राव जायो आरोना ओ बिफां बिलाइ बेबादिनो ओ बिफां बिलाइफोरखौ जोंङो बारा नुनो मोना औ बिफां बिलाइफोरखौ नुनो मोना आरो हाफोरा जोबोर रामस्राव स्राव जायो। ओ मानो होनब्ला ओ माने गोजां बोथोराव बारा अखा हाया आरोना जोंनि जायगायाव
औ नंगौ नंगौ नंगौ
औ अम
ओ जोंहा मा होनो गोजां बोथोर ना गोजां बोथोरावथ' जोंहा माने बुंनो थाङोब्ला जोंहा मागो बेफोर बायदियावहाय पुस माग बेफोर बायदियावहाय जोंहा जोबोद गोजांनाय जायो बेवहाय जोंङो माने गुदुंसि गानो ओ फारसेथिं जों बुंनो थाङोबा मागो होननानै बुङोब्लाथ' जोंङो मा होनो फिथा सौराय जानाय बेफोरबायदि बोथोर आरोना जोंहा बेफोरबायदिहाय बोथोर जोंहा फि फिथा सौराय जानायनि बोथोर माने गासिबो ओ रंजा बाजा बेफोरबायदि थायो आरोना गुदुंसि गानो जोंङो गुदुंसिनि जोबोर गोनांथि जोंहा गोजां बोथोरावहाय नङाब्लाथ' जों थानोनो हाया जोबोद गोजाङो आरो फारसेथिंजाय जोंहा अर सायो आरोना अर सायो जोंहा माने गाहायै नुनो थाङो जों अर सायनायखौ नुनो थाङो जोंङो गोजां बो थोर आवहाय अर सायनायखौहाय नुनो थाङो माने ओ फारसेथिं ओ जोंङो बेवहायथ' माने बे गोजां बो थोरनिफ्रायनो बिलाइ सिरिनायबा रानस्राव बोथोर जेराव अखा अखा हाया नालाय बेनि थाखाय जोंहा जायगाफ्रा रानस्र' जालाङो आरोना। बेनि थाखाय बिफांनि बिलाइ बेफोरबायदि बिफां लाइफां बेफोरबायदिखौ इसे रानलांनायखौ नुनो मोनो। एबा जायगाफोरा खरां जालाङो आरोना जेराव अखा बांखा गैयैनि जाउनावहाय ओ जोंहा बेफोरबायदि जानायनि उनावहाय जोंहा दुफां बोथोर ना ओ दुफां बोथोरावहाय जोंहा माने गोरलै बिलाइ खिलियो आरोना जोंङो बिफां बिफांनि बिलाइफोरा गोरलै बिलाइ खिलियो जोंहा औ दुफां बोथोरावहाय ओ बेनिफ्रायनो जोंहा बिफां बिलाइफोरा माने खिलिनाय जागायजेनलांबाय आरोना।
औ नंगौ नंगौ
बेनिफ्रायनो जोंहा बिलाइफोरा ओंखारलांग्रोहांबाय आरो जोंहा दुफां बोथोरनिफ्रायनो ओ फारसेथिं दैज्लां बोथोर ना दैज्लां बोथोर एबा गरम बो थोर बे बोथोरावहाय जोंङो मा होनो थान्दा जि गानो आरोना। गुसु जि गानो जोंङो माने फिसा फिसा जि गाननाय खौ जों नुनो मोनो आरोना फिसा फिसा
जेराव जोंङो ओ बारनांथो एबा थान्दायै ओ मोजाङै थानो मोन थो इदि आरोना औ औ
ओ जों माने बिदिनो जोंथ' मा होनो ओ गरम एबा गोलोमनाय समावथ' जोङो बेफोरबायदि जेकेट जुथा लंपेन्ट बेफोरबायदिखौथ' जों गाननो हाया नालाय बेनिखायनो जोङो अ थाजिम लाखिनो थाखाय गुसु लाखिनो थाखाय जोङो गरमनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो माने फिसा-फिसा जि गानो आरो ना फिसा-फिसा ओ गोबा जि बेफोरबायाददिखौ गान्नायखौ नुनो आरोना जोङो। ओ नोंथां दे नोंथाङा आंजों दान्दिसे सम बे बोथोरनि सायाव सावरायनायनि बे आयदायावहाय नोंथाङा एसे हेफाजाब होनायनि थाखाय नोंथांसिम साबायखर थाबाय आरो फारसेथिं जोबोर गोजोननाय थाबाय आरो ना।
औ औ नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ औ गोजोनबाय।